हेलौ। खोनादोंना औ नोंथाङा दा ओरैनो दङ ना?
औ दं दे
औ ओरैनो दङब्ला जों दा बिबारनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सान्दों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
बिबार होनोब्ला जों बिबारा बिबारखौ बयबो नायनो मोजां मोनो नङा होमबा?
औ औ।
बिबारा बिबाराव ओ नायनायावथ जोबोद समायना आरो बियो बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो नङा होमबा?
औ
आथिखालाव बिबारनि बाहायनाया बेसेबां गोनांथि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दे।
बिबाराथ जोंहा गोबां रोखोमनि थायो गोबां गाबनि थायो
औ।
बिदिनो ओ जेरैबायदि जोंनाव जोंनि ओनसोलाव गेन्दा बिबारा बांसिन रजयो
ओ औ औ नंगौ।
दा गेन्दा बिबार होनोबा जों दाब-दाब जायगायाव
मन्दिर
औ।
मन्दिरफोराव जोंनो नांगौ जायो।
औ आरो हाबाफोराव।
हाबाफोराव साजायनायफोराव जोङो बांसिनानो बिबार खौ बाहायनाय जायो आरो
औ।
उम बिदिनो गोबां दाब-दाब जायगाफोराव जोङो ओ फानहरनानै रां खामायनोबो हायो।
औ बिबार आबाद खालामनानै बिबारनि बि ओ फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा? बिबार फालांगि खालामनानैबो गोबां मुलाम्फा खालामनाय आथिखालावथ बिबारफोरनि बेसेना गोबां जाबाय नङासै?
औ।
जेरै गलाब बिबार बिनो गासैबो रोखोमनि बिबारखौनो फालांगि खालामनो हायो नङा होमबा?
औ औ
बिबारफोराथ जों एंगारनो हायो मोनसे जे बेसाद जेरै जों हाबा मन्दिराव फुजा होनाय मिटिं मेल मिथिंफोरावबो बाहायनो नांगौ नङा होमबा? बिबार नङाबाथ हाबाफोरा आद्रा जायो बिबार नांथारगौ। फुजा होनायफोराव बिबारखौ जों ओ बायदि रोखोम मोनो हायो नङा होमबा जेरै- गलाब, जबा, अप्रााजिता, सान बिबार, फामि बिबार, रजनि गन्दा, दालिया, बायदि गोबां बिबार मोनो नङा होमबा।
औ
आरो बिबारखौ जों ओ न' साजायनायावबो बाहायनाय जायो नङा होमबा।
औ
नोंथाङा मा बिबारखौ बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' बुङोब्ला गासै बिबारखौनो आङो बांसि नानो मोजां मोनो आरो। मानो होनबा बि बाराथ' समायना जाखायो
औ
दा सम्फा बिबारनि मोदोमनायखौ आङो बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ
दा बिबार होनोब्ला जोंना ओ माखासे फुजाफोराव बा माबाफोर फुजा पाथाल होनायफोराव जोंना बिबार नङाबानो जाया बिबारखौ होथारनां गौ जायो।
औ
ओम
बिबारखौ जों गोबां पार्कफोरावबो साजायनो थाखाय गायनाय नुनो मोनो नङा होमबा।
औ औ
पार्कफोराव बायदि रोखोमनि बिबार थायो आरो जों न'खरखौबो साजायनो बिबार गायनाय जायो नङा होमबा बियो' न'नि लांगोना एबा सिथ्लाफोराव
औ
औ बिबार बागान होनोबा बिबार पार्कफोरावथ' गोबां मानसिफोरा नायनो थाङो नङा होमबा नायनानै गोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होयो, बिबारखौ नुयोब्ला गोसोआ एसेबाबो मोजां मोनो नङा होमबा?
औ आथिखालावथ' मानसिफोरा ओ पार्कफोराव थांनानै फट' साफायो,
औ
ओ गोबां ओम इन्टारनेटफोराव आथिखालावथ'
फट'फोर हेगारनो थाखाय ओ बिदिनो मोजां मोजां जायगायाव थांनानै फट' दिखांनानै हेगारो बेबायदिनो पार्कफोराव थांनानै मानसिफोरा ओ फट' दिखांनानै ओ गोबां फट' हेगारनायखौ जों नुनो
आरो
पार्कआवबो बिदिनो गोबां रोखोमनि बिबार गायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बायदि रोखोमनि गाबनि
औ
बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय लाबोनाय बिबारफोरखौ ओ पार्कफोराव नुनो मोननाय जायो।
औ
जायफोरखौ जोंनि ओनसोलाव रज'आ। बेफोरखौ गुबुन जायगानि फ्राय लाबोनानै पार्कफोराव गायफैनायखौ जों नुनो मोनो। बा ओ खायसे मानसिफोरा ओ दावबायनो थांनायफोराव ओ बिदिनो बिबारफोर खौ ओ लाबोनानै न'फोरनि लांगोनायाव गायनानै लाफैयो।
औ
साजायनो थाखाय बा समायना नुहोनो थाखाय ओ न' सेराव गायनानै ला यो। बेफोरखौ जोबोद मोजां नुयो आरो
औ जों बिबार जों बिबारखौ गहेना बानायनानैबो गाननो हायो। नङा होमबा?
औ औ आथिखालावथ' ओ बिबार उम बिबारखौ फोराननानै बेवहाय ओ मा जिनिस थाय बेखौ होनानै
औ
खना बा माला बा आखाइयाव गानग्रा बे ब्रेसलेट बेफोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरखौ बानायनानैबो गोबां मानसिफोरानो रां खामायनो हानाय जाबाय
औ
दाब दाब जायगायाव बेफोरखौ फानहरनानै गोबां रां खामायनानै
गावनि ओ आंखालखौ आङ ओ सुफुंनो हानाय बायदि फालांगि मावनो हानाय जाबाय आरो मानसिफोरा।
औ आरो बिबारखौ जों ओ मानसि गिदिरफोरनि मुङाव मानसि गिदिर थैबाथाय बिनि मुङाव बावउनायावबो बाहायो नङा होमबा? औ आरो मा सि गिदिर औबा बहाबा मिथिंफोर जाबा बरायनायावबो बाहायनाय जायो। नङा होमबा? बिबारनि माला सुनानै
औ
गानहोनाय जायो।
औ बिबार नङाब्लाथ' ओ जायखि जाया खामानियानो फुजा होनाय
औ
मिथिं दावथिं बा मानसि बरायनाय जायखिजाया बावथाय होनाय बेफोराव बिबार नङाब ब्ला सोलिया आरोना बिबारखौ नांथारगौ जायो।
औ नोंगौ आरो बिबारा गोबां खायसे खायसे बिबारा बेरामफोरावबो मोजां नङा होमबा
औ औ
जेरै बिबारखौ जों ओ मोखाङाव नङाबा खानायावबो लानो हायो नङा होमबा मोजां जायो होनना फोथायो जेरै जबा बिबार जबा बिबार खो जों उम खानायाव लानायाव बाहायो नङा होमबा आरो बेखौ खानायावबो बाहायनाय जायो खानायाव लानाया मा होनो खानाया जोंना बिसला एसे रोजा जायो होननानै बाहायनाय जायो नङा होमबा
औ
आरो अप्राजिता बिबारखौ जों दै गुदुङाव फुदुंनानै बिनि रोसिखौबो लोंनो हायो नङा होमबा देहानि थाखाय मोजां होनना फोथायो
ओमफ्राय गोबां मुवा बेसाद
आरो खाथेनदा बिबार खाथेनदा बिबार- खौबो जों मेगनाबो एसे बोरैबा जायोबा मेगनाव लायो नङा होमबा
औ
गोबां मुवा बेसादखौबो बानायनो हायो जेरैबायदि धुप साबोन ओ पारफिउम
औ ओ क्रिम
औ क्रिमफोरावबो आरो साब- स्राबफोरावबो जों बिबारखौनो नांगौ जायो
औ
बिबारा जोबोद ओ जोंनि थाखाय मुलाम्फाबो आरो जोंनि आंगो होननाबो बुंजागोन आरो बिबारखौ
औ
नि ओनसोलाव बा नोंथांनि ओ न'फोराव मा मा बिबार दं
औ हागोन जोंहानियाव बिबारा जबा बिबार गलाप बिबार लिलि अप्राजिता बारिजाद ओ बायदि बिबार गोबां दं आं मुंफोरखौ मिथिजोबला नोंसानियावलाय मा मा बिबार दं
जानावबो बिदिनो ओ काटन्था जबा गलाब बिबार
औ
अरसिब बिबार ओ दा फडेल बिबार बेफोर दङ आरो
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ सम जाबाय दोनथ'नोसै
औ दे